औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामबाय मा खालामगासिनो दङ?
आङो दासो बायजोनिफ्राय फैनानै से दैसै लोंनानै जिरायना दङ दसे। औ
आंबो औ आंबो जिरायनानै दङ नोंथां। नोंथांनि आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि दो-दोरोङारि खान्थि बायदि जोंनिनो ओं हारिमु आरोना
उम
जेरै हारिमुआवथ' जोंनियाव ओ मा खासे ओ दामग्रा देग्राफोर औ औ ट्रेडिसनफोर औ औ औ औ बेखौ जोङो बे खान्थिफोरखौ जों आं एसे सावरायनो लादोंमोन नों
औ औ औ औ दङ दङ दङ
अब्ला जों सावराय बायथानि नोंथां जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि जोंनि दामग्रा देग्रा होनोब्लाथ' जों मोनथियै नङा होमब्ला नों थां अब्ला जों आं आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला आङो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा आरो गंगोना आं औ आं बिदि मिथियो अब्ला नोंथाङा खामनि सायाव बेफोरनि सायाव आगजुफोरनि सायाव आंनो ओ मोनफायै फोरमायनो हागोन नामा?
औ बे जोबोद मोजां खोथा
औ दे अब्ला फोरमायलांदो। औ
बे जिथु मोनसे जोंनियाव मोनसे बिराद मोनसे मिलौदो मोनसे इन्सट्रुमेन्ट दङ जि इस प्रमेना रावबो मुलुग गाव राव जोंबो गोरोबा आरो बिनि आ आ आ बे बे ए बे दामजुआ बे दामजुनि जि थु बा ओ रिंनाय जि देंखो देंखो जिथु साउड ओं खारो बे रावजोंबो गोरोबा बे से बे इन्सट्रुमेन्टआ बे इउनिक इन्सट्रुमेन्टानो जादों सेरजा।
औ नंगौ।
पुरा मुलुगाव बे सेरजानि सेरजा बायदि मोजां इन्स ट्रुमेन्ट सेरजा बायदि जिथु देंखो इयो पावेलेण्ड बायदि नङा नुनायाव पावेलेण्ड बायदि खिन्थु पावेलेण्ड बायदिबो नङा आरो पा ओ गोओ गुबुनफोरावबो दङ माबा माबि खिन्थु बे इउनिक जिथु बर'नि जिथु सेरजा बे सेर जाखौ लानानै जों बर' बर'फ्रा बहुद खामानि मावनो हायो आरो। दा जोङो बहुद एक्सपिरिमेन्ट खालामनो हायो। बहुद एक्सपेरिमेन्ट खालामनो हायो ओरैबायदि खालामनो हायो माने बेखौ जोङो दा बर'फ्रा दा बर'फ्रा बे सेरजाखौ अनलि मा खालामदों फक संआवल' बाहायगासिनो।
औ औ
बा सुबुं मेथाइ बैस बैसागो मेथाइ बा खे राइ मोसानाय खे बेफोरावल' बे फक संखौ फ संखौ माबानो देंख हो होनो थाखायल' सेरजाखौ बाहायबोगासिनो नाथाय बेखौ बेखौ बाह बाहायो बाहायो बाहायो माने खेराइ मोसानायाव बाहायो मा मा खालाम खालामनांगौ बे इन्सट्रुमेन्टखौ खौ जोङो आलदा आलदा बेयाव जोङो एक्सपेरमेन्ट खालामनांसिगौ जेरै बर' बर' रमान्टिक सं गोदान मदार्न बर' माने बैसागोआबो रमान्टिक सं बेयाव जोङो बाहायखायो खिन्थु भट मदार्न रमान्टिक सं बड' रक सं बा हिन्दी सं
औ
इंलिस सं
औ
फोराव माने जोङो बे माबाखौ सेरजानि देंखोखौ जों बाहायनांगौ। बाहायनांगौ बर'फ्रा माने बे बुस्थु स्थुखौ माने बर'फोरनाव बे इउनिक बुस्थुआ दङ नाथाय बे इउनिक बुस्थुखौ जोङो माने अवेदार सेन्ज आव जोङो मुलुग खौ माने फोसावनो रोङाखै मने मालायनिखौसो जों बाहायबाय था सेरजाखौ गारनानै जोङो बड' मडान संआव भायलिन बाहायदों नङा बाहायनाङा होनाखै बाहाय नाथाय जोंनियाव थानाय इउनिक बुस्थु खो मानो गारनो जों नङा होमबा ओंखायनो जों दा दा दा जों नुयो दाखालि जोङो नुदों जोंनि माबायाव ओ बर' बर' सिंगार सानै जों नुनो मोनदों। बे-बे हिन्दी सं खनदों बे ओ हिन्दी सं खनदों बे जे डि पि ओ बे थिंओ आसा बर' होननाय जोङो सिंगार नुदों बिसोरनि बे मिउजिकआ इउनिक मिउजिक जादों। माने बैयाव हिन्दी सङा हिन्दी। बैयाव सेरजा इन्सट्रुमेन्ट बाहायदों सेरजा बायदों बे मोनसे बुहुत मोनसे बर'नि थाखाय माने इन'भेटिभ आरो। बुहुत गोजोन्थाव माने बे बुस्थु जि बुस्थुखौ माने दिनै निसिम हिन्दी सङाव बाहायाखै बा बर'फोराबो गावनि मदार्न बर' संफ्राव सेरजाखौ बाहायाखै। खिन्थु बैसोर बाहाय नानै बे एक्स पिरेमेन्ट नायनाया जोंनि थाखाय माने बिराद गोग्गाथाव नंगौ बे इन्सट्रुमेन्टआ बे सेरजा इन स्थुमेना बर'नि था खाय कमन बर' फ्रा उन्दैनिफ्रायनो सेरजानि देंखो खोनाबोबाय थादों। कमन सेरजानि देंखोआ नाथाय नाथाय बे माबाया सेरजानि देंखोआ बे सेरजाया गुबुनारिफोरनि थाखाय बे। गोदान।
गोदान।
आ बेखौ खोनास जों गोरोब होनो नागिरनाय ओरैनोथ भायलिनबो नङा पियान'जों गोरोब। खोनानाय बे बो नङा गुबुन इन्स्ट्रुमेन्टजों नायगोन बेबो नङा एमबा इन्स्ट्रुमेन्ट बेलाय थाङै थुङै मिथिबाय सेरजा सेरजाखौ सोर बाहायो बर 'फो फोर बाहाय बबसे अ बे बर'नि लायनो मोनसे दोरोङारि दामजु बेफोर बायदि माने एक्सप्लर खालामनांगौ आरो जोङो दा बर'नि
औ जों माने नायबि जिरनांगौ आरो बेफोरखौ न औ औ औ अब्ला नोंथां औ अब्ला आं नोंथांनाव सेरजा एसेबां औ नोंथाङादे फोरमायदो नङा होमबा नाथाय सेरजा बेखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो आरो माबायदिहै बे बेनि महरा बोरैहाय बेनि महर दाथायखौ आंनो एसे
ओ गोदो गोदोथ' सेरजाखो खौ बानायबा जोङो खान्थाल दंफांनि फ्राय बा गाम्बारिनि मफ्राय ब सि गुबुन दंफांनिफ्राय जोङो दामख'नानै जों बानायोमोन आरो गोदो हो आरो बेवहाय जिथु मोनसे बिगुर बाहायो मोनसे बिगुर बे बिगुरा मो फौनि बिगुर आरो खासेवनि बिगुर जायोमोन आरो गोदो जिथु अरिज जिनेल जिथु सेरजायाव जे मोनसे बिगुर बाहायो ना दानियाथ ओ आर्टिफिसियेल माबा लभार बाहायो लबार माबा मोनसे बाहायो खिन्थु गोदो बे नङामोन गोदो माने थास' बिगुर जाथ थारनांगौ नङाब्ला बियो मोफौनि बिगुर जाथारनांगौ आरो आरो बे सेर-सेरजाया नुनाययाव माने पायलिन बायदि नुयो आरो नुनायाव भायलिन बायदि नुबाबो खिन्थु जोंनिया माने एसे इउनिक जोंनिया माने ओ भाइलिन बायदि खोबथेनाय नङा जोंनिया जोंनिया माने माथ थायो मोनसे अ मोनसे जोंनिया गोथौ माबा थायो आरो हाखर बायदि जोंनिया थायो सेरजायाव जोंनिया मोनसे इउनिक मोनसे माबा दङ आरो बे से सेरजायाव जोंनिया माथा दुरुं थायो दों ओ दोंब्रै ना मा दुरुं थायो
औ दोंब्रै दुरुं थायोना?
आ दोंबोद दोयों थायो आरो मोनसे बोरला थिर बायदि बोरला बायदि थायो बे बोरलाजों बेखौ हुनाय जायो आरो हुनानै देंखो रिंखां होनाय जायो हुनानै आरो बे सेरजाया जोंहा मोनसे मा बर'फोरनि बे गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय बे बाथौ धोरोमजों रिलेटेड ओं अ‌ बेजों गोरोबफ्लेनाय माने बेहा सेरजानि सेरजानि ज जोनोमनिबो जोङो बाथो धोरोमाव सल' मोननो हायो। सेरजाया बोरै जोनोम जाग्रो बिदि सला मोनना हारा-हायो सल'खो आं एगजेक्ट गोसोआव गैया सल'खौ आं एकजेक्ट गोसोआव गैया उम
थौ दोहोरोमाव नोङा नोङा होमबा? जोंनिनो मेन दामजु ओ बैफोर बाथ
बर'नि बर'नि दोरोंङारि दामजुफोरानो बाथौ धोरोम
जोंनि औ जोंनि गोरोबफ्लेनाय आरोना नोंगौ अब्ला
मोन बे दामजुफोरा फैफि खाखानाय सिफुंखोबो जोङो बाथौ दामो औ
थाङा अब्ला आंनो खा ओ खाम नोंथाङाथ' मिनथिगोन नङा होमबा खामनि दाथायफोरखौ ओ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
खामाथ' हमनानै ला खामाथ' जों निया बे एसे गिदिर गोलाव जायो।
औ नोगो नोंथां
आरो बेवहाय गो-गोदो माने जोंनिया बे मैसोनि बिगुर बाहायोमोन। खामाव दानिाथ' ओ मा बिगुर बाहायोथाय दानिया हमना मोनला दानिया मालायनि बायनानैसो लाबोनाय जायो किनतु गोदो बर'फ्रा बर'फ्रा मैसोनि बिगुर बाहायोमोन आं ओमफ्राय बोरमानि बिगुर बाहा बाहायोमोन आरो बे माबा दामनो थाखाय आमफ्राय बियो मानसिफ्रा खान्थालनि बानायोमोन गाम्बारिनिबो बानायोमोन बेखौ आरो बे दामनायाव जोंहा बे इउनिक मोनसे माबा दङ बेरेब सावन जायो बे खामा उम सोदोब इउनिक मोनसे आरो माने बे गोम गोम जिथु सोदोब बे माने गुबुन माबायाव जोङो मोननो थाङा आरो बेखौबो जोङो बर'फ्रा एक्सप्लर खालामनो गोनां थि दंसै आरो जोङो थब्ला बाहायो आ एक्सप्लर खालामनांगौ बेखौ जों बाहायदावनांगौ माने बाहायदावनांगौ जोङो दा सेरजा औ गोदान गोदान संआव गोदान गोदान ओ स्टाइलनि संआव जों सेरजाखौ बाहायबासो जागोन फोरा जोंनि बर'आव दा सेरजा दामग्राफोर दङ बिसोरो मा गोसोआव थुलुंगाखांगोन आरो गोसोआव थुलुंगा सोंनानै अ माथो सेरजा दामनानैबो मोनजायो होननानै मोनसे मा जागोन जोंनि गेजेराव सेरजा दामग्राया गोबां ओंखार खारगोन आ माने थांना थानायनि राहा मोनगोन नालाय ओंखायनो ओंखारो बिदिनो जोङो खाम खौबो बिदिनो जोङो बाहायदावनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां औ अब्ला जोंनाथ' नोंथां समाबो जाबोनो हम बाय नङा होनब्ला औ आंथ' नोंथांनि नि फोरमायनायफोरखौ जोंनि दोरोङारि खान्थिनि फोरमायनाय दामजुफोरखौथ' आं बिराद मोजां मोनबाय नोंथांनि फ्राय आङो मोनथिनो मोनबाय हामा बोरैहाय जादों नङा होमबा औ सेरजाया बोरै जादों अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौ फारिखौ बेखिनियावनो फोजोब नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों